हेलौ।
हेल'।
अ नोंथां खोनादों ना।
हेल'
खोनादों ना नोंथां?
खोनायाखैना नोंथाङा।
आं नोंथांनिखौ खोनागासिनो दङ। नों खोनादोंना खोनायाखै?
आं माथो जेबो खोनाफैदिया।
दालाय खोनादोंना खोनायाखै नोंथां।
हो।
खोनादों ना खोनायाखै आं दा बुंगासिनो दङ जे खोनादों ना।
खोनानाया बहुद रोमै-रोमै खोनादों।
मानो एसेबां रोमै-रोमै खोनादों जाखोलै नोंथां आंथ' माथो गोसाखौनो रायलायदों। आंथ' गोसाखौनो रायलायगासिनो दङमोन नोंथां।
औ माबा टेकनिकेल इसु जादों नामा बेखायनो। माबा लासै-लासै खोनाफैदों।
दा मा मोजां खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा आंनि आवाजखौ।
दे-दे बुंलाय।
उम। दायो जोंङो माखासे बाथ्राफोर लानानै सावरायलायनो हागोन ना?
औ।
उम दा होमबा जोंङो। ओ आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दैहाय सावरायनो।
एखदम जि रोमै-रोमै खोनाथारदों।
आं मा बुंदों नोंथाङा खोनखोना खोनादिया।
आं मा बुंदों नोंथाङा खोनादों ना।
नेटतकसो प्रब्लेम ना मा होननांगोन बेखौलाय।
खोनायाखै होमबा नोंथाङा ना।
हा।
नोंथाङा खोनायाखै नामा आं बुंनायखौ।
खोनायाखै।
खोनादोंना, खोनायाखै नोंथाङा दायो आं रायज्लायगासिनो दङ जे।
माने, आंङो जि बिराद थाल लानानैसो'खोनासंनांगौ जादों। औ बिराद थाल लाबासो माने खोनानो नागिरो।
आंथ' गोसा गोसाखौनो रायज्लायगासिनो दङ नोंथांजों।
हो
आंथ' एसे आं गोसा गोसायैनो बुंगासिनो दङ नोंथांखौ होनदों।
नों खोनादोंना?
आंथ' खोनागासिनो दङ।
खोनानाया आंबो खोनादों होमबाबो रोमै रोमै एखदम गोजानाव थानानै रायलायनाय बायदि खोनानो नागोरो आरो। मानि सोमोन्दै रायलायनो होनदोंमोन?
आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै रायलायनो होन्दोंमोन
आबहावा गुबुंले जानायना ओ रायलाय जायो दे।
उम दा
ब्ला जोंनिया आबहावाखौ मोनबैसे रोखोमाव रानदोंमोनलाय?
नोंथाङानो बुंदो आंथ' बारा मोजाङै मिथिया बेखौ नोंथां। नोंथाङा बुंदो आं बारा मोजाङै मिथिया नोंथां बेखौ।
औ आबहावा होननानै बुंङोब्ला थ' जोंनि सोरगिदिं थानायखौनो बुजियो नङा होमबा जिउ गोनां बा जिउ गैयि थासारि गासै मुवा जिरादफोरानो आबहावा।
बेखौथ' मिथिगौ नोंथां नों आ नों
औवाखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव राननो हायो जेरै मिथिंगायारि मानसि सोरजिनाय आरो समाजारि नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा बेबायदियावहाय ओ मानसि सोरजिनाय आबहावाजों जानाय ओ मानसि सोरजिनायजों ओ आबहावाया माबायदि गुबुंले जायो बेखौहाय एसे फोरमायदोदां एखौथ' मिथिगोनना नोंथां?
नाजानोसै नोंथां जाहायो जा मिथिगौ बेखौ नोंथांनिसिम खोन्थानो।
हो
जा मिथिगौ बेखौ खोन्थानो नाजानोसै नोंथां।
औ औ।
उम थारमानि जोंनि मानसि सोरजिनाया आबहावानि गेजेरजों गुबुंले जानायखौ होनदोंना नोंथाङा?
औ।
उम जेनेबा जोङो सुबुं माहारिया माने जेराव थायो बेवहायनो मोनसे नङा मोनसे माने थासारिखौ मा खालामनानै लायो सोरजिनानै लायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ।
उम थारफाने बेवहाय थाहैनायनि गेजेरजों मा जायो मानसि माहारिया जायखिजायावनो जायखिजाया जायगायावनो मानि जायखिजाया जायगायावनो मानसिफोराहाय मानि थाहैनाय लोगो लोगो बै जायगानि माखासे मिथिंगायारि बेसादफोरखौ खहा खालामनो थांगासिनो आरो। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनायासैलै आङो।
जायखिजाया जायगायावनो थायाथों मानो होन्दों जों सुबुं माहारि फोर जायखि जाया जायगायावनो थायाथों मोनो जोंनि सुबुं माहारिफोरा मा होनो आ फावानि मिथिंगायारि माखासे माने सब उम बेसादफोरखौ खहा खालामबाय थागासिनो होनदां। खोनादों ना?
दसेल' गोसा खोनायो।
मानो बेबायदि इसु जादोंबा दा गोसा खोनायाखै नामा?
दसेल' इदि होननायखौल' खोनायो ओमफाय जेब्ला नोङो एक्सिन खालामगोन अब्ला खोनानो नो नागिरा।
अ दाथ' आंथ' बेखौ बुंनो रोंनाय नंला मानि थाखाय बेबायदि जाखोबा। खोनादों ना नोंथां? दे नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो दे।
खोनायानो।
खोनादों दा नोंथां?